नोंथाङा फ्रि दंना?
औ।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन?
औ।
आयदानि मुङानो जादों अनला ओंख्रै।
औ।
अनला ओंख्रिया बरनि दोरोङारि ओंख्रै।
उम।
अनला ओंख्रै संनो थाखाय जोंनो नांगौसेबां सिगाङावनो जखानि माइरं लाग्रोनांगोन।
औ।
बेनि उनाव माइरंखौ जों लाखांना
उम।
दैयाव रुइजासिम सोमना दोननांगोन। बेनिफ्राय जेब्ला माइरङा गुरै एबा रुयो अब्ला जों माइरंखौ बोखांना खेरखा एबा गाम जायखिजाया मोनसे आइजें लानानै दै रानजासिम दोननांगोन आरो नोंथां।
औ।
बेनि उनाव जेब्ला माइरंनि दैया रानगोन अब्ला जों उवाल एबा गोनोखो मुगानि जायखि जाया मेचिन जायखौ जों आथिखालाव बाहायो बेयाव गुन्द्रा बानायना लानांगोन
ओमफाय बेनि उनाव जेब्ला माइरंङा गुन्दै जागोन अब्ला जोंङो बे गुन्दैखौ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जेब्ला थियारि खालामो अब्ला बेदर आरिजोंबो संनानै जायो नालाय
ओम
बेदर आरिखौ एवग्रोना लानांगोन आ रो अमा नङाबा दाउ बायदिख'
ओम
दाउ एबा अमा बायदिखौ एवना लाखांनायनि उनाव जोंङो दै होनानै मोजांङै गोदौहोग्रोनांगोन बेनि उनाव जेब्ला बे दाउ बेदर संनानै दै होना दोननाया गोदौगोन अब्ला जोंङो अनला ओंख्रि देना दोननायखौ माबा अन देना दोननायखौ जोंङो गारबाजों एसे एसे होयै होयै एरनांगोन आरो
ओम
जाहाथे अन होनाया गथा खाया। जानायाव मोजां मोन जायि जाया आरो नोंथां।
उम
बिदि होखांनायनि उनाव जोङो मस्ला मस्लि होनो हायो फानलौ, संख्रि, हालदै होनो हायो अनला ओंख्रिखौ जोंङो बेदर आरिजों जानायनि अनगायैबो माखासे मैगं मैलाजोंबो जानाय नुयो नुनो मोनो आरो जोंनिखै
ओम
नोंथांमोननि ओनसोलखै माबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
गिबियावनो अनला जों संनो थाखाय जोङो जा अनला ओंख्रि संनो थाखाय माइरंखौ जोंङो गिबियावनो सुनानै लाग्रोयो
ओम
सुना लानायनि उनाव जोंङो ओ बेखौ सुखांना दोननायनि उनाव जोंङो थबसिजों थबसिजोंनो बांसिन देनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंङो माइरं थबसियावनो बांसिनानो जायो। बेखौ गुन्दै खामना ला नायनि उनाव जोंङो अनलाखौ ओ अनलाखौ गुबुन गुबुनजोंबो जाजायो जेरै दाउ बेदर, अमा बेदर आरो एम्फौ लाथाजोंबो जों जाजायो। अ दा एम्फौ लाथा जों एबा ओ अमा बेदरजों एबा दाउजों माजों जायो होनोब्ला गिबियावनो जोंङो ओ दाउ बेदरजों संङोब्ला दाउ बेदरखौ जोङो माइ मसला होनानै बिदिनो गिबियावनो एवफ्राम ग्रोना लानांगोन बेखौ एवग्रोनानै बोखांखांनायनि उनाव जोंङो गिबियावनो सारायाव दै होनांगोन होनाय नि उनाव जोंङो बेखौ नोंथाङा जोंङो अनला खारैखौ आरो मोनसेजों संनो हाबोयो बेखौ होनो जोंङो औवा गाजा अ औवा गाजा होनोब्ला औवानि जा गोरलै दङ ओ बेखौ जोंङो लाना फैयो लाना फैनानै बेखौ ओ साफायैनो सुनानै आ हानानै मोजाङै सुनानै आ बेजों जों बेखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामग्रोना लानांगौ एवना लानायनि उनाव जोङो ओ बेयाव दै होबाय दै होनायनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो ओ अनलाखौ होयो अनलाखौ होखांनायनि उनाव जोङो खारै, संख्रि बिदि होयो। ओ बिदि होनायाव होनाय समावनो गोदौबाय थानाय समावनो जोङो बेदर जा एवफ्रामना दोनोमोन। ओ बेखौ जोङो होयो होनायनि उनाव बिदिनो गोदौबाय थानायावनो खारै संख्रिया नांदोंना नाङाखै बेखौ जोङो मोजाङै साखिनांगोन। साखिनायनि उनाव जेब्लासिम गथा जाया। अब्लासिम जों गोदौ माने गोदौ होबाय थागोन आरो, गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोंना ओ अनलाया बिदिनो जायो आरो। ओ नोंथांमोननि जा सबाय ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ।
सबाय ओंख्रिखौ थाव सेरग्रोनांगौ सिगाङावनो सबाय आरिखौ सुखांनानानै ला लानायनि उनाव
बेनि उनाव एवबाय दसे सम, एवखांनायनि उनाव दै होबाय दै होनानै गोदौहोबाय थाबाय। बेनि उनाव जेब्ला अनला ओंख्रिया गोदौगोन अब्ला खारै होनांगौ।
अ सबाय ओंख्रिया
बेनि उनाव बेदर आरिजों एवोबा बेदर आरिखौ एवनानै मोजाङै एवनानै बे गोदौबाय थानाय समावनो होनांगौ आरो नोंथां।
नोंथाङा माबाबा सोंबावनो नामा? मा?
बिनिफ्राय सबाय ओंख्रिखौ बिदि सङो नालाय ओ बिनिखायनो आंबो जोंनि जा सबाइ ओंख्रिखौ मादि सङो नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिरदों।
फोरमायनो हागोन।
औ जोंनि जा सबाय ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो सुग्रोनानै लायो दसे सम सोमगना दोनो। सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै सबायाइनि जा गोसोम थायो नालाय बिगुर बे बिगुरखौ मो मोजां खारनाय जासे जोङो गिबियावनो सुनानै लायो। सुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायखौ जोङो अमाजोंबो एबा दाउ बेदरजोंबो एबा सामजोंबो जाजायो। ओ दा सामजों मारै जायो होनोब्ला गिबियावनो जेब्ला नोंथाङा सामखौ लानानै फैगोन। लाना फैनायनि उनाव जा सानखालि नोंथाङा सामखौ जागोन बे साननि गिबि सिगांखालिनो जोङो ओ बेखौ बाल्थिङाव एबा खान्थाफोराव बिदि सोमनानै दोननांगौ। सोमना मानोना सामाव जोबोद मैला थायो नालाय बेनि थाखायनो गिबियावनो जोङो बेखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ। बेनि अखानायै बेखौ मोजाङै बिनि बिजालफोरा एबा बिनि मैलाफोरा खारनाय बायदि जोङो मोजाङै मनायाव सोनानै हुख्रनानै लानाय जायो। हुख्रना लानायनि उनाव जोङो सामनि जा धाखोन आरो उनजानि जा जंफार थायो जों बेखौ गिबियावनो दानजना लायो। दानसना लानाय उनाव आरो खेबसे जोङो ओ मोजां साफा जानायनि थाखाय जोङो आरो खेबसे सुफिनना लानाय जायो। सुफिनना लानायनि उनाव जोङो बेखौ सबायजों जानो थाखाय गिबियावनो एवफ्रामना लानाय जायो। एवफ्रामना बेखौ बोखांना नि उनाव ओ जोङो सबाइखौ गिबियावनो दैजों सबाइजों होयो जेब्लासिम सबाया गोदौवा अब्लासिम जोङो बेयाव जेबो बाहाया ओ जेब्ला सबाया गोदौयो अब्ला जोङो बेयाव खारै संख्रि होनानै ओ सबाया रुजासिम जोङो गोदौ होबाय थागोन गोदौ जेब्ला सबाया सबाया रुयो अब्ला जोङो ओ बेयाव जा साम' एवफ्रनानै लादोंमोन जोङो बेखौ जोङो ओ होयो। होनायनि उनाव ओ खारै संख्रि होयो जोङो खारै संग्राया नाङैजासे जोङो गोदौहोबाय थायो एबा रानैयाव लासै गथा जायैयाव लासै जोङो संबाय थायो बिनि उनावनो बिदिनो जोंनि जा सबाय ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ दानिया आयदानि सायाव फैफिनदो नोंथां।
औ
जोंनिखै अनला ओंख्रिखौ माखासे गोखै मैगं गोखा मैगं बेफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो।
औ
गोखा मैगं होनोब्ला जोङो मैथ्रु बिबार फथल बिलाइ बे सेवालि बिबार बेफोरजों जानाय नुनो मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो बे हाग्रायाव मोननाय खमा बिबार बेजोंबो जानो नुनो मोनो आरो। गोखै होनोबा गोजां बोथोराव मोननाय बायगन फिसा। आरो थाइगिर थाइगिर फिथा बेखौथ' सिनायखायो। बेजों जानाय नुनो मोनो। दा
अनला ओंख्रिया आरो जोंनि बर'नि हाबा हाथासुनि बेयाव बाहायजानाय मोनसे ओंख्रि।
औ
अनला ओंख्रिखौ हाबानि समाव संनाय समाव हिनजाव गोदाना जेब्ला सङो बे समाव। हालदै होनाय जाया नोंथां।
उम
हालदै होआलासिनो अनला ओंख्रिखौ हिनजाव गोदाना सङो।
उम
मस्ला मस्लिबो बाहायनाय नुनो मोना हाबानि समाव संनाय अनला ओंख्रियाव संख्रि होनाय नुनो मोनो।
उम
अनला ओंख्रिखौ बिदिनो गोबां सुबुङानो जोंनि गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बेदरनि अनगायै जानाय नुनो मोनो। नोंथांमोननिखैबो गोखा मैगं गोखै मैगं बेफोरजों जानाय नुनो मोनगोन ना मोना?
नंगौ ओं अनला ओंख्रिखौ जोंनिया गोखाजों एसेबां जाया नालाय। अब्लाबो गोखैजों बां बिनावनो जायो नालाय। जा थाइगिर फिथाइ दङ। थाइगिर फिथायजों जोङो बांसिन जानाय जायो।
औ
बिदि थागिर फिथाइजों अनला ओंख्रि संनायाव जा जोङो हाग्रानि ना गुरनो थाङो नालाय। आ बेनिखायनो जा हाजा ओ नि-ना मोननाय। बो जोङो थाइगिजों अनला खानाय जायो आ बेखौ जोंनियाव जोंनि जायगाया साबसिन जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ बिदिबा नोंथां दिनैनि बे आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा
नोंथाङा खोनादोंना?
औ
दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथां।
औ